खोना
उह
ओ खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ मा खालामगासिनो नोंथाङा दा?
नै नोंथां ओ जिरायना दं दायो।
औ दा नोंथाङा फ्रिबा आं माखासे एसे खोथा लानानै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा जुदि फ्रिबा सावरायजागोन ना?
अ सावरायजागोन नोंथां ओ सावरायजागोन।
ओ नोंथां होनोमबालाय सावरायनो आखाइायाव लानोसै दा नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा जे जोंनि बर माहारियाव गोनांथि जानाय माखासे गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै बहुद मुवा बेसादनिफ्राय लानानै जोंनि बर' माहारि गोनांथि जानाय माखासे मुवा बेसाद बायदि बायदि रोखोमनि एबा गोदोनिफ्राय लानानै दासिम गोदो माब न गोदो मा मा नांगौमोन दा मा मा नांगौ बोथोरजों गोरोबफानानै माखासे बेफोरनि गोनां खाथिनि बागै बरफोरनि गोनांथिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथांनो हागोन ओ जिहेथु गोदोनिफ्राय दासिम जिहेथु बरहारिनि जिहेतु संसार जाबोनाय बा नखर खुंबोनायनि बेलायाव ज जोङो नोजोर होयोब्ला
औ
ओ गोदोनिफ्राय आथिखालसिमाव जोबोद सोलायनायखौ नुहुरनो मोनो आरो जिहेथु जोङो गाहायै बुंनो थाङोब्ला जिहेथु सासे सुबुंनो थांना थानो थाखाय जोङो सि जोम बेनिफ्राय जोंहा जानाय लोंनाय बेनिफ्राय जोंहा थानो थाखाय न मोनबानो जायो नङा नङा होमबा? खिन्थु जोङो आथिखालनि बेलायाव जिहेथु बिदि बुंब्ला जायाबायदि माने बेफोर माने खोथाया माने खाबजाथावै जाहैयो आरो आथिखालनि बेलायाव बैफोर खोथाफोरखौ जिहेथु लाबोफिनोबा थ गोदोनि समाव जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव बरफोरा गाहायै जिहेथु गावनि साखाथि फाखाथि थानाय जिहेथु हा जाखिनि हा दंमोन बेवहाय जिहेथु आबाद मावनानै बा बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं गायनानै बेबायदिनो जिहेथु जिउ खुंबोदोंमोन आरो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि स समावहाय माने इसेबां माने जिउ खुंनायनि बेलायाव आरो इसेबां गोरा नङा होननानै बुंहरनो हायोमोन आरो मानो होनानै बुङोब्ला उह जोंहा जिहेथु उह मैगं थाइगंनि बेलानिफ्राय हमनानै जानाय लोंनायनिफ्राय हमनानै जों गासैबो जिहेथु जिरादफोरखौनो जोङो जिहेथु जोंनिनो हाग्रा बंग्रा बा जोंनिनो गायनाय जिहेथु मैगं थाइगं आरनिफ्राय जों मोननो हायोमोन। जेथु ना बे दरनिबिलायावबो हमना ला जिहेथु गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा जिहेथु ना गुरनानै जाबोयोमोन। आरो लोगोसेनो हाग्रा बंग्रा आरिफोरावबो जिहेथु मैहुर खालामनानै बायदिसिना मै फौ बेफोरबायदि जिहेथु जिब जुनारफोरखौ जिहेथु मोनजाबोदोंमोन खिन्थु आथिखालनि बेलायाव जों नाहरोब्ला जिहेतु आथिखालाव बे फोरबायदि जिथु मोननो थांला मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव जिहेतु हाग्रा बंग्रानि अनजिमायाबो खमायनो हमबाय बेनिखायनो जों आथिखालाव जिहेथु मैहुर खालामनानै माने जों जानो हाया आरो आथिखालावहाय।
औ
मोननो थाङा। गुबुन फारसे बायनानै जानो गोनां जायो। बिनि थाखाय जोंहा जिथु रांखावरिनि गोनांथि फैयो। जों बुंनो हायो जे गोदो गोदायनि समाव जेरैबायदिनिखि जोङो हा दख्लाबसेयावनो जेरैबायदि मैगं थाइगं जायोमोन आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि मैगं थाइगंनिबा मोजां जिहेथु दिहुनथाइ जों दिहुननो हाला मानो होननानै जोङो आथिखालाव जिथु मैगंनि एसे जिुथु खेथि मावनो थाङोब्लाबो आथिखालाव मुलि मुलिनि नांगौ जायो मुलि सारनांगौ जायो। माखासे एम्फौ एनलाफोरा जोंनि जिथु गायनाय आबाद खौहाय जिहेथु नस्थ खालामा। बेनि थाखायनो माने आथिखाल गोदोनि समाव जिहेथु रांखावरिनि बे ओ मा होनो गोनांथिया इसेबां नङामोन होनजायो आरो। बेनो आथिखालाव रां खावरिनि गोनांथि होननानै बुङोब्ला बे जोबोद गोनांथार माने। आबाद मावनायनि बेलायावबो जोंनो आथिखालाव रांखान्थि नांगौ रांखावरि नांगौ जायो बेबायदिनो जोङो जिहेथु बबेबा मोनसे जानाय लोंनायनि बेलायावबो हयथ जों बेदरानो जा बा जों नायानो जा बेनि बेलायावबो जोङो रां खान्थि नांगौ जायो। रांखावरि नांगौ जायो आरो लोगोसेयैनो आथिखालाव जेहे थु मुगाजों सोलायनाय लोगो लोगोनो जिहेतु गोदान मुगाजों गोरोबफानो थाखाय जोङो साफ्रोमबो जितु रोंगौथि गोनां जानाया बिराद गोनांथि जाना फैबाय आरो आथिखालाव।
गावनो रोङाबा। जिथु थगायजानायनि लामायाव जिथु जाम्बा जानांनायनि जिथु लामायाव थाङो आरो आथिखालाव बिनि थाखाय जोंनो। सोलोंथाइ लानो थाखायबो। जितु आथिखालाव रांखावरिनि जिथु गोनांथि जायो।
औ औ।
बेबायदिनो माने आथिखालाव माने रांखावरिनि बेलायाव माने जोबोद सोलायनाय फैबाय आरो गोदोनि- समाव जिथु रांखावरि गैयाबाबो जेरैबायदिनोखि सोलाय सोल' खान्थिनि गेजेरजोंबो जों सो नो हायोमोन। गोदो गोदायनि समावहाय खिनथु आथिखालाव जिथु सोलाय सोल' खान्थियाबो जिहेथु सोलिला बेनि अनगायैबो जों बेनि जायगायाव जोंहा रांखावरिनि जायगा सफैबाय जिथु रांखावरि नङाब्लानो आथिखालाव जेबो जाला होननानै बुंजायो लोगोसेनो जोंनि हयथ' गोदोयो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समाव जे थ' बिसोरो औवानिनो न'लुना नै दा बिसोरो जोंनिनो हाग्रा बंग्रायावनो मोननाय जिथु थुरि आरो खानानै जि न' बां लुनायाव बाहायोमोन जेराव जोंहा रां रुप फाइ थाइसेबो माने खरसा गैया होननानै बुंनो हायोमोन आरो। न' लुनो थाङोब्ला जोंहा न' लुनायनि बेलायाव दान मुगाजों गोरोबनानै बिदिनो बाला सिमेन्ट अन्थाइ बेफोरबायदि जिहितु नांगौ जानानै फैबाय आथिखालनि गोदान मुगायाव आरो जोङो बेफोरखौ गंसे न' लुनो थाखायबा जोंनो गोबां रांखावरिनि गोनांथि जाना फैयो जिहेथु न' लुग्रा आयजें आयला खौ बायनो थाखाय बेबायदिनो माने बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिखौ नोंथाङाबो जे द' एसे मोन्थिखायै जानो हागौ। जिहेतु गोदोनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्राय जु आथिखाल समाव माबायदि एंगेज सोलायनाय फैदों रांखावरिनि बेलायावनो होन बा बर'नि जिहेथु जिउ खुंनायनि बेलायावनो होन। नोंथाङाबो एसे फोरमायथिनो हागोन नामा?
थाङोबाथ' जोंहा बर' जानाय हिसाबै जोङो गोदोनि बर' सासे एबा बर' न'खराव मा मानि गोनांथि जायो बेखौ बयबाब मिथिखागौ नङा होमबा। जेरै सासे सुबुं एबा सुबुं माहारि जानानै जोंनो सुबुं माहारिनि थांना थानायाव मा मा नांगौ जोङो बेखौ बुंनो थाङोबाथ' बयबबाबो मिथिखायो जेरै जोङो गाननो थाखाय गान्रा जि जोमनांगौ आरो जानो थाखाय जानो लोंनो थाखाय आदार मुवा नांगौ आरो थांना थांनायाव जिउ खुंलांनो थाखाय जोंहा रांखावरिनि माखासे गोनांथि नांगौ आरो जोंहा थानो थाखाय न' बायदियारिनि गोनांथि जायो। आरो जायगा बारि हा बायदिआरिनि थाखाय जोंहा गोनांथि जायो। बेफोर जाहैबाय जोंनि सुबुं माहारिनि गोनांथि होनाय माखासे बे बहुद गोनां माबाफोर आरोना जेरै बर' हारिनिल' नङा गोबां सुबुंफोरनो जाय बुहुमाव मानसि महरै जोनोम लादों बिसिनि थाखायनो बेफोरखौ गोनां जेरैबायदि थानो थाखाय न' गैयाबा मायाव थानो मायाव मानो बेफोरबायदि। बेैजा जोंनि बर' माहारि लोगो लोगोनो बर'जों दा जोङो बर, जोनोम जानाय लोगो लोगोनो एबा माहारियाव जोङो मुलुगाव जों बर' सिनाय लोगो लोगोनो जोंहा बर'जों लोगोसे माखासे गोबां हारिमु माखासे नेरसोनथि माखासे माबाफोर बेरखाङो जायफोरखौ जोङो जोंनि बर' जानायनि हिसाबै जोंनो गोनांथि जाफायो। जेरै जोङो गार'नाय गामसा, दख'ना माखासे जोंनि ओंख्रिफ्रावबो होनजायो। माखासे जोंनि मोसानायफ्रावबो होनजायो दामनाय देनायफ्रावबो होनजायो। मेथाइ खननाय बायदि आरो। फोरावबो होनजायो, जायफोर जोंनि एंगारनो हायै। जायफोर जोंनि गोनांथि। एफार बेबो जोङो जा खौ जोङो एंगारनो हाया। बेफोरखौ जों फारि फारि मख खनो हायो नाथाय गोरा नाथाय गोदोनि दिनाव जे जोङो, बर'फोरनि गोनांथि हिसाबै जोङो गोदो गोदायनि दिनाव नोंथाङानो बुंनाय बायदि इसिबांबो गोनांथिनो गैयामोन गोदोनि दिनाव मो जा मानो होनोबा जानो आदार, जानो थाखाय जानो आदार, लोंनो थाखाय लोंनो दै, बेफोरबायदि आरो गाननो थाखाय गांनै जि, जि जोमनो थाखाय सि, बिदि मोनबानो जोंहा गोदोनि दिना बारलाङोमोन जेरै आरो जानाय लोंनाय फोर आम ओम नोंथाङानो बुंनाय बायदि मैहुर, बायदि आरि खालामनानै जोंहा जिब जुनारफोरनिबो माखासे बेदर हिसाबै जोंहा मोनजायोमोन। नाथाय आथिखालाव फै फैयो दा बेफोर मुगाया जोंनाव, सोलायै सोलायै बिगियानारि मुगाजों जोंहा। आवगायबोयै आवगायबोयै नाथाय दानि मुगाफ्राव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय। मानो होनबा? गोदोनि। दिनाव जानाय आदार आरो लोंनाय आदार आरो गानग्रा जि बिसोरजोंल' जोंहा थांनानै थानो हायोमोन। नाथाय दानि जुगाव बेफोरजोंनो बेफोरजों बेफोरखौल' जोङो लानानैबो थांना थानो हा मानो होनना बुङोबा? जोंहा बिगियानारि मुगाजों गोरोबफानाय लोगो लोगोनो जोंनो माखासे, आखल आखु सोलोंथाइ बायदि आरियावबो जोंहा गोहोम खोख्लैनानै होफैबाय। एबा गोहोम खोख्लैलांनांगौ जाबाय, एबा गोहोम खोख्लैबाय। मानोना बेफोर गैयाबानो जोंहा जेबो जा जाला जेन' गाननो था गानग्रा जि आरो जोमनो थाखाय जोमग्रा जिल' थानानैबाबो जोङो आथिखालनि मुगायाव थायोबा सासे सासे फुथुला बायदिसो महर मोनो। नङा होमबा? एसे मुसुखा बायदिसो महर मोनो जोङो जेरै जोङो। जेबो रोङा, जेबो रों जेबो रोङा, जेबो रोङि आखल गैया गियान गैया बेफोरबायदिनो माखासे खोथाफोर ओंखारो। एबा खोथाफोरा बेरखाङो, नाथाय दानि मुगायाव जोंहा ओ फरायनाय, लिरनाय माखासे बेफोरबायदिनो। सोलोंथाइफोरखौ गियान, आखल दानायफोरखौ जोङो लांफानांगौ जायो दानि मुगाफ्राव। थिग बेबादिनो मुगाया जेरै, बुहुमा जेरै सोलायबोगासिनो जेरै दावगानायनिफ्राय दावगाबोगासिनो जेरै इन्टारनेट मुगा जाबोगासिनो। फरायनाय लिरनायनि मुगा जाबोगासिनो, गावजों गाव बादायलायनाय जाबोगासिनो। दा बेफोरबायदि मुगायाव जोङो। बर' हारिया जुदि जोङो गोदोनि बायदि जानाय जानायनि थाखाय जानायल' लोंनायनि थाखाय दैल' एबा गानग्रानि थाखाय गानग्राल' जोमग्रानि थाखाय जोमग्राल' बेफोरबायदि जोङो लानानै थायोबा आखल गियान बायदि आरिफोरखौ जों लांफानो हायाबा बेफोर जायो बेफोर जोंहा बहुद बर' हारिनि गेजेराव बहुत गोहोम खोख्लैनायखौ जोङो नुहुरगोन आरोखि। दा बेनि थाखायनो जोंनि सानो जे बे जे जोंनि गोनांथि जानाय मुवानि अनगायैबो जोङो फरायनाय लिरनाय आखल आखु गियान बायदि आरियाव जोङो दानायाव जे जोङो मदद लायो। बयबो बाहागो लायो गावखौ सासे राफोद सुबुं जानो हायो जे फरायनाय लिरनायफ्राव आखल आखु दानायफ्राव मोजां खालामो बेफोरनो आरोखि दा जों बेफोरखौनो बुंनो हायो। दा नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
अ नोंथां हागोन ओ जिहेथु नोंथाङाबो फोरमायखाबायानो जिहेतु आं सानो आरो बा दंबावो गोबाङानो दंबावो खिनथु होमब्लाबो सुंद'यै फोरमायबावनोसै एसे आङो। ओ जि थ' बेबायदिनो आरो जेहुथु आथिखालनि जेहेथु गोदान मुगाजों जिहुथु गोरोबनो थाखाय जि हुथु जोंनि गोदोनि जानाखि जिउ खुंनाय खान्थि बे जिहेथु सोलिला होननानै जों बुंनो हायो आरो। गोदोनि समाव जोङो एसे एनै जिहुथु लेखा फरा रोङाबाबो जोङो बायदिसि ना आबाद मावनानै जिहेतु जोङो
औ।
खुंलांनो हायोमोन जिउ खुंलांनो हायोन खिन्थु आथिखालाव जों लेखा फराया जोबोद गोनांथार आरो जेहुथु लेखा फरा रोङाबा जोङो गुबुन सुबुङा जोंखौहाय जाम्बा खालामगोन जिहेथु जोंखौ थगायगोन बिनि थाखाय जोङो माने आथिखालाव लेखा फरा जिहेथु रोंनाया जोबोद गोनांथारसै बि आरो माने बियो। जिहेतु बेयो देरसिन सोलायनाय होननानै बुंनांगोन जोङो। जेहुथु गोदो जे गोदो गोदायनि खुगानिफाय जिथु आ आथिखालसिमाव जिहेतु सोलायनायनि बेलायाव जों सोलोंथाइनि जिहेथु लामाखौहाय बयनि खौबो देरसिन सोलायबोदों। होनानै जोङो बुंनांगोन आरो
बे बेफोरखौ जों मख'नो हायो नङा होमबा जेरै जोङो आखल दा आखल गियान दानाय बायदियफोरखौबो जों मख' मख'नानै बुंफानो हायो। दै सासे सुबुङ आखल दानो थाखाय जोनो सोलोंथाइनि गोनां। नङा होमबा जेरै जोङो मुंख'नाय आखल गोनां आरो आखल गोयैनि बिबुंथि लानायफोरखौ जों रोखायैनो सिना सिनायथि हायो
औ हायो हायो औ हायो।
नोंथाङा बेखिनि टाइमखौ होनानो थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
अ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांजोंबो रायलायनानै।
औ जागोन दे।